हेल' नोंथां हेल'
औ खोनादोंना हेलौ नों नेट बायजोआव ओंखारनो हागोन नामा अननानै हेल'
औ
औ बायजोआव ओंखारनो हागोन नामा अननानै नेटवार्क प्रब्लेम नोंनिया
औ खोनादोंना दा
औ दायो खोनादों औ
औ ओ नोंथाङां फ्रि दङ ना औ
औ औ फ्रि दङ औ
औ ओ बिदिब्ला नोंथांजों आङो औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो होनदोंमोन सावरायजागोन ना
औ जागोन जागोन
औ ओ बिदिब्ला नोंथां आयदायानो जाहैबाय आबाद आबाद नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो ओ समजों लोगोसे गोरोब होनानै मा मा आबाद मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ जोंनियावहाय समजों लोगोसे गोरोबनानै दायो दैज्लां बोथोर सोलिबाय थानायाव गिबियावथ' जोंहा माइयानो गिबि आबाद आबादा दैज्लां बोथोरनि गिबि आबादा जोंहा माइ आबादानो ओ दायो माइ गायनाया सोलिबायानो जोंनियावहाय गिबियावहाय जोंहा माइ गायनायनि गि गिबियाव माइ खोथियाखौहाय फोना लाग्रोयो जायखौनाखि जोंहा माइज्लि माइ होनना बुंङो
औ औ
खौ जोंहा फोनानै लाग्रोयो फोनायनि उनावहाय माइआ जेब्लानाखि देरनानै गायजाहां गायजाहां जेब्ला जायो अब्ला जोंहा दुब्लिखौ खेबसे खारायना लाग्रोयो जायखौनाखि गिबि खेब हाल एवनाय होनना बुंङो जोंनियाव बेखौ खारायनाय होनना बुंङो
बिनि उनावहाय थामथि खेबसिम जोंहा दुब्लिखौ हाल एवो थामथि खेबसिम हालेवनायनि उनाव जोंहा बे माइखौ खोथियाखौ फुनानै गायो आरोखि ना दायो माइ गायनाय जोंनि जे दानि दैज्लां जे माइ गायनाय बेयावहाय जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो नुनो मोनदों आगोलनि जुग दानि जुग बेराद सोलायनायखौ नुनो मोनदों दायो जोंहा मि सिन जुग गिबियाव आ आगोलाव जेरेखम हालजों मोसौजों जेरेखम एवना गायोमोन दाउला गेेसेर माने जे रखम नख'रनि मानसि माने हाल एवहैनानै एबा फुंआवनो खोथिया खुथिया फुनानै जेरोखोम गायोमोन जेरोखम फुयोमोन रंजा बाजायै दायो बै सिगांनि माखासे गायनाय फुनाय रंजानायखौ एसे खम नुनो मोनो मानोना दायो मिसिननि जुग ट्रेक्टरजोंनो हालौवो आरो ट्रेक्टरजोंनो गायनाय आरि टेक्न'ल'जियाबो फैबाय बेनिखायनो रंजानाय बाजानायखौ एसे खम नुनो मोनो आरोखि ना आ
आरो बोथोरजों मिलायनानै जोंहा दैज्लांनि अनगायैहाय मेसेंआवहाय जायखौनाखि जोंहा गोरान आबाद होनना बुंङो
खोनादों ना नोंथां? खोनादोंना? औ जोंहा गोरान आबाद जायखौनाखि जों जों जोंनावहाय सुखान आबाद होनना बुंङो सुखान आबादाव
औ